हेल'। हेल'।
हेल' औ औ खोनदो दासो। औ औ।
ए।
अ दा दायो ओं दे बुंलाय।
डाइरेक्ट टफिकआवनो फैखानोसै खोमा
औ जायो।
जोंनिया टपिकआ मामानो लाइमोन दानि लाइमोन। माबायदि ओ माबायदि सोलिनांगौ बेफोरबायदिनि सायाव एसे सावरायनोसैना।
औ।
जेनेबा नोंथांनिथिंजाय जेनेबा नों नुनायाव आरो ना। दानि लाइमोनफोरा। नोंसिनिथिं जेनेबा माबायदि सोलिबाय दं बेनि बागै एसे। फोरमायनो हागोन नामा। आरो जेनेबा लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ आजिखालिनि लाइमोनफोराथ' बुहुत निसा बायदिसिना लायोना बे। बेफोरनि सोमोन्दैबो फोरमायनो हागोन।
औ उम। ओरैनो लाइमोनफोरनि बागैथ' जोंथिंजायहाय अ दा सोलिबाय थानाया ओरै बायदि। जानानै दङ आरोना औ माने इदिनो माने गोदोनि बायदि इदिनो जेनेबा आजिखालिथ' क्लास इदिनो सिक्स फोरनिफ्रायनो जेनेबा जोङो जेनेबा जोंखौ हमना बेफोरबायदि टाइमावहाय जोङो मबाइल माबा माबिफोरखौनो जों जे बो दांनोनो मोनामोन आरोना ओमफ्रायो
औ
बिनो माबा फैनाय दं आरो ना बिसोरो दाना दानियाना बांसिन बिदिनो इदिनो मबाइलावहाय। बिदिनो गावसोरनि मा फरायनाय माबाफोरखौ टाइमखौ गारनानैहाय बिदिनो। बांसिन बिदिनो मबाइल। फुनाय बिदिनो रिल्स माबा माबि बानायनाय बे बे फोराव बांसिन गोसो होनाय नुयो आरोना। जोंथिंजायहाय ओमफ्रायो आरो सिनायथ'बां ओ गोसथोननाय बिदिनो मानाय बेफोरनि बागै जेबो माबायामोन आरोना ओमफफ्राय दानिया गोबां सोलायलांबाय आरोना। आरो इदिनो लोंनाय जानायफोराथ' जोंनियावहाय सिगांनि बिदिनो सेंग्रा गिदिर गिदिरफोरा जेबो निसा बुस्थु ला नाय होननाय गैयामोन आरोना। ओमफ्राय दानि बिदिनो जाखां फुनाय बिदिनो बा बार थेर' बिदिनो। इसे माबाफोरा बेलेक बिदिनो साइद साइद लाखुमायो आरोना।
औ
उ उम
बेवहाय ओ गफबनानै थानो हमबाय आरोना कसननि माव गोसो होयि हाइ मानाय बिदिनो गावसोरनो गावसोर बेेनाय बिदि माबाखौहाय बां एसे नुनो मोनबाय आरोना गदि मफोरा एसे खम मोना गासिनिबो न'खराव मबाइल थाख थाखायो नालाय उम
औ
मालायफोरखौ लानानै ओ नायनाय मानाय बिदिनो मालायफोरनि माबा नायनाय बेफोरो बारा जालांबाय आरो आंनि मथेफोर नाया नायनांगौ। बाट मा होनो एसे माने गावसोरनि माबाखौ नायनानैहाय नायनो रोंनांगौ आरोना।। आंनि मोननायावहाय दायो होमबाबो जोंथि सोलिबाय दं आरो होमबाबो बांद्राय नङा। माने एसे माने सिगांनिफ्राय बांसिन माने जोंनि समनावथ' बांद्राय बिदि गैयामोन नालाय ओमफ्राय दानियावहाय एसे बिराद देखायग्रा नुनो मोनबाय आरोना।
औ
ओमफ्राय ओ नोंसोरनि नोंसोरनिथिंजाय बोरै खोन्थानो हागोन।
औ औ
दानि लाइमोनफोर आरो गोदोनि लाइमोनफोरजों बहुत फाराग दं नङा होमबा।
औ
गोदोनियाथ' मबाइलखौनो दांनो मोना मोन फारसेनिफ्राय बा निसा बुस्थु लानाय बा गारि सालायनाय फाल थु बांद्राय फाल्थु बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन आरो सिगांनि समावहाय। गोदोनि सङाव आरो बि मबाइल फोर ससेल मिडियााव बेफोराव गोजोनना थानायखौ जों नुनो मोनबोआखै जों क्लास नाइन फरायनाय टाइमफ्राबो जों मबाइलनि मबाइल जेबो इउस खालामनो मोनामोन खिन्थु दानि जुगा ओ क्लास फाइभ बा सिक्स बिनिफ्रायनो मबेल मबाइलखौ नांखागौ आरो मबाइल मबाइल नांगौ बिसोरना मबाइल नायनाय मबाइलाव गेम गेलेनाय बा सोरजोंबा फन राय्लायनाय बिदिनो फालथु निसा बुस्थु लानाय बाइक साखावनाय एफोरबायदि खो बांसिन नुनो मोनो आरो ना आजिखालि।
औ।
आरो फालथु होननानै बुङोब्लाथ' सिगांनिया जेबो इदि गाज्रि बुस्थु निसा लानायफोरखौ जों बांसिनानो नुनो मोनाखै। खिन्थु आथिखालाव दायो उन्दैनि फ्रायनो उन्दैनिफायनो बिरि सिग्रित सोबनाय बा निसा लानाय बेफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनो आरो बेमार आजार जानाय बा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनोसै आरो दायो। लाइमोनफोरनि सायाव आरोना। सिगां सिगांनिया जेरै जेनेबा सिदा सादा बयजोंबो सोमोन्दो लानो गोरों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन, फरायनायफ्राव गोसो होनायखौ नुनो मोनोमोन। खिन्थु आजिखालि ना निसा लानानै गेदेरखौ मान होनो रोङा। मोदैखौबो सिनायला गावनि बिमा बिफाखौबो मान होनो रोंला। लोंना जानाय निसा सायाव गफबनानै गावखौनो मान सि नाया आरो बियो। दायो बांसि इन बिदिखौ नुनो मोनो आरोना। निसा लानानै जेनेबा गावनि बिब' बा बिदा गासै गामिनि मानसिफोरखौनो गेदेर गोलावबाबो मानलानो रोङा आरो सिनायनो रोंला बिदिखौ बांसिन नुनो मोनोसै आरो
औ
आरो लाइमोन होननानै बुङोब्लाथ' नो सेंग्रा सिख्ला दा थ' आरो बोथोराबो सोलायलांबाय जुगाबो सोलायलांबाय होननाय बायदि जायो।
औ
जौ लोंनानै गफबना थानाय बा गामियाव बाइक साखावनाय बेफोरबायदिया बुहु हुद बारा जालांनो हमबाय आरो ना रावखौबो बुजायनो हाला गावनि फिसाखौबो बुंनो हाला बेफोरबायदि जाबाय आरो उल्था उ ल्था इदि बुंफिननाय बा गेदेरजों नांलायनाय खौ बांसिन नुनो मोनोसै
औ उम
खायसे ग लाइमोनफ्रा बिमा बिफानि सायावबो गाज्रि जालांनो हमो जेरै न'खराव जौ लोंनाय जेनेबा न'आव बिमा बिफाखौ जौ लोंनाय नुनाय, निसा लानाय नुनाय नुनानै जेनेबा फिसाफोर खौ माबायदि बुजायनांगौ बेफोरखौ रोङा बा लोंनाय जानाय खौ बादा होनो नाङा बे फोरनि सायावबो जेनेबा लाइमोनफोरा गाज्रि जालांनो हमो बा लाइमोन फोरा गाज्रि आखुआव थांनो हायो आरो ना ओंखायनो आंनिबा बिमा बि दाबो एसे स्ट्रं जानांगौ आरो जेन गावनि फिसाखौ मो जाङै सामलायनो हानाय बेफोरबायदि गोहोआ थानांगौ जुदि गावनि फिसानि सिगाङावनो लोंनाय जानाय देखायो बा नांलाय खमलायनाय देखायो बेफोरबायदिबाथ गावनि फिसाखौबो दबथायनो गोब्राब जायोना। बेनिखायनो बिमा फिफायाबो बा गारजेनाबो स्ट्रं जानांगौ आरोना गावनि फिसा बा लाइमोनफोरखौ मोजां मोजाङै बा मोजां लामाजों जों दैदेनलांनोबा आरो। आंनि बा आरो‌ ना। जानांगौ आरो।
इनिफ्रायथ माने बिमा बिफानि माबायावाबो थायो थानाया बा मा होनो जेनेबा बिमाफोरा माने हाजार खि माने बुजायसेयावबो माने जेनेबा बैफोरबायदि जौ जुमाय लोङि इदिनो मा लोङि जा जेनेबा फिसालाबो फिसाजोबो थायो आरो ना ओमफ्रायायो जेनेबा माबा माबि बिमा फिफाफोरखौ मोजांयै जेनेबा थेवबो मानो जेनेबा बिफा बिमा इदिनो बुजिनो गोरों नानैबो थेवबो मानो बिसोरनि फिसाफोरा मानो बिदि जायो आरोना माने बुंनो हाया। बोरैबा बिदि जालाङो आरोना।
उम उम।
आरोथ जेनेबा बिदि बिदिनो बांसिनानो माने उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा मा जाय बुस्थु खौ माने लानाङा माने बेफोर बुस्थुखौनो देद देह उन्दै उन्दैयावनो जे माने गावसोरनि एसे देरसिन देरसिन माने सेंग्रासा ओमफायो बिदिनो गावसोरनिफ्राय इसे देरसिन देरसिन फोरानो जेनेबा बिसोरो माबाखौ बे गथफोरजों लोगो जानानै जेनेबा बिसोरनि सिगाङावहाय जाना देखायसिगोन ओमफाय जाना देखायनानै जेन आरो बैसोर गथ'फ्राबो माने बिसोर मानो बिखौ जाबाय थायो मानेह बेफोर बुस्थुआ मा ओमफायो जेनेबा बेनि टेस्टिङा मा माने गोथाव मा बुस्थु दं बेयावहाय बेखौ माने बिसोरनि सिगाङाव जाबाय थसिगोन नालाय ओमफाय बिसोरो लोगो जानानै जेनेबा आंबो जानाय नायनायनो दिनै होननानै जेनेबा बिसोरबो जाफानो माने खाबु मोनो आरोना ओमफाय बेफोर माने जेनेबा बै एसे देर माने देरफु नाय माने जेनेबा बे देरफुनाय माने ओन्दै ओन्दै बेफोरखौ लाफानानै माने जमा थाबानो माने इदिनो एसे माबानाय गथ'फोराबो बिदिनो जालाङो आरोना
औ उम उम उम
थ' दायो ओ बेफोरबायदि खौसो लाजोबखायो नालाय दानि माबा फोरा गथ'फोरा आरो लाइमोनफोराबो माने बांसिन बिदि ओ निसा बुस्थु माने लायि होननायखौनो माने ओ बांसिनखौ नु मा होनो बांसिनखौ नुनो मोना आरो इदिनो एसे एनै माने सासे सानै बुजिना थानायफोरासो थानाय आरोना माने खम नुबाय आरो बेफोरबायदिखौहाय हेलौ